जायासै आंनाव माबाया
नोंनोनो हरजायासै आंनाव ए मा खालामदों नोंलाय
आ हालासोलै
मा खालामदों होनदां
आं दंथ'योनो ओरैनो
ओंखाम ओंख्रै सङाखै
ओहो नोंजों रायज्लायखांबासो दा आं सान्दों
ए मा ओंख्रि संगोन
जोगोनार दङ जोगोनार हालाबायनांसिगोन‌
ए आदा गौथमालाय
बल गेलेदोंदां मालाय
मा
दों
ए जोलुर गेलेदों गेलेयो आरो बिबो
उम
ए।
माथो सानदों बारलायलायसो।
ए आंहा नोंखौ हाबा जानायनिफ्राय नुथारासै दे नों बैयाव फैया मावखुलियाव?
ओहो।
ए। मानो फैला
एसेया एसे ख उनावसो थांगोन।
ए दा फैथ'आ?
ओहो।
मानो?
ओरैनो।
माबाफोर जादों। ए आङो माबा दासो नै न'आव बै सिङाव न खाथियाव दंथ'योमोन। ओमफ्राय दा न'आव फैबाय।
ऐ मारै दं खबरसखबरालाय?
उम। फसबर बिदिनो मोजाङैनो दंथ'यो। बेरायनोनो जायालै। बेरायनायानो जायाखै।
आलसि जायाखै रावनावबो?
गैया औलासि जायैनो माबा आनजादसो जागासिनो
ए।
आनजाथसो
बिनि मा होनो? बर'नि। बर'निबा मारै होनो बैयो आरिमु जालिया बारनानै गोजौआव बोसो बोसोर नैनि माबाया। उम।
नैथि खोन्दो मोनबाय। दा जागासिनो। उम। मोनब्रैयाव मोनब्रैयाव बुजबोना दालाय
ओ
नै बोसोर फरायनानै ओंख्रिया ओंख्रिया नासो जागोन दिनै रायजोनि फुख्रियाव ना रानदोंना ना बोखांदोंमोन रायजोनि फुख्रिनि। खोनादों?
बुरजा मोनदों नो मालाय।
औ माबा बिदिनो माबाल' जागोन आदा सेरल' जागोन।
ए ना गिदिर?
औ ना गिदिर।
औ दैया गिदिरथार जेजों हाननायसो जेजों फाननानै बोनाय उ।
बेसेनो
हा?
बेसे न'खर दं?
न'खरा दाइनजिदाइन दाइनजिब्रैथा जाथारगोनहाय। बुरजा थार। उम जों गामियाव बुरजा न'खर दंथारो।
ए।
उ। ओमफ्राय जेरावबो आलासि जाहैथाराखै?
गैया थांनाय जायाखै जेरावबो।
ए।
अखाबोथोर।
अखा बोथोत। थ' आरो ओमफ्राय नोंसिनि हाबायाव एफा अखा हानाया।
दा होनसै।
स्टेटास नुनानै जि अखा
फैगौमोन ना? अखा हायाबा
होइ मा होनबावनो फैनाय फैयो एखेसो
उ।
ओमफ्राय दय
मा?
अन्थाइ फैनाया
औ दहाय सानाव मा ओंख्रिमोन?
दहाय सानाव?
औ
दहै सानाव माबा भिन्दिजों आलु।
ए
फैबायदां दों।
ए गेट खेंहैनांगौ नामा? खेंनांगौ नामाहोनदां? माबाफोर खेंना होनांगौ? दरजा
औ थिंनि गेट होबाय ना?
औ
बिदि
औ
जि जारलाखा।
औ
दे दाहाय हरफिनसै दे आङो।
आं दानगोन र' होमबा।
फोरदिनि हा
आं दाननोसै?
ए दे दानदो औ।
औ र' र' जाथ'आखै मा?
दाहाय हरफिगोन आं।
औ र' आं दा जायो जायखिजाया आय' माबाल' जादोंमोन माथो ब्रै मिनिट?
ओं दहायनो हरदे ने दहायनो हर नाय आय माबा से मिनिट थामजि जानोसैमोन मादुरिजों लायरायनाया। आमफ्राय दाना जिसे थामजिगु आमफाय दिस
औ दे